औ नोंथां।
ओ औ औ खोनादों नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ नोंथां गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिमबो गाहामलायनाय बावरायनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंनिसिमबो दा आं नोंथांजों ओ मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
अ नोंथां मा खोथा नो
ओ जेनबा जोंहाथ' ओ जोंनि हाद माब्लाद जौ जों बेथ' बेखौ मिथिखागौ बयबो।
अह नंगौ नामा नोंथां दे अब्ला नोंथाङानो आंनो होमबा जौ बानायनायनि सोमोन्दै फोरमायग्रोदो नोंथां।
ओ जेन'बा जौ जौआ जों आ जेन'बा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावथ' मोननै रोखोमनि। जौ दङ जायखौ जोङो जौ गोरान आरो जौ गिसि होनो आरो‌। आरो बेखौ जोङो भारत सरकारनिफ्रायबो जिआइटेकखौ मोननो हाबाय मानो होनना बुङोब्ला बे जौआ जोंनि बु बर'फोरा बर'फोरजों बिराद सोमोन्दो दं ओ जायनि थाखाय जों बेखौ जोंनि बुहुमाव बा बे बुहुमाव बेयो खालिबो बर'फोरनि थाखायल' बेखौ जोङो ओ मोननो हाबाय आरो दा जौ बानायनायनि जोंहा माखासे ओ माबा दङ जेन'बा माखासे खान्थिफोर दङ जौखौ जों मोबोरै बानायो। ओ गिबियावनो आं नोंथांनो जौगसि जौगिसि बानायनायनि बागै एसे फोरमायनोसै। दा जोङो माइब्रानि जौ गिसिखौन होनसै आङो जेन'बा जोंहाथ' ओ गोबां आथिखालाव माइब्रा बेखौ जों गोदोनिफायनो गायबोखायो दासिमबो गायो माइखौ दुब्लियाव दा जोङो माइ बेखौ माइखौ गायखां नायनि उनाव उम उम जेनबा जों माइब्राखौ आरामनो हाखांनानै मारा होखांनानै फोराननानै बेखौ जोङो मिलाव सौनानै बा उवालाव देनानै जोङो बे माइरंखौ बर'नो दा गिबियाव जोङो उम माइब्रानि जौ बिदैखौ बानायनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ ओ जोंहा सिगाङावनो एमाव नांगौ एमावाबाबो मोनसे ओ जौ बानायनायनि जायगाया मोनसे एक दमबारे नांथारगौ मोनसे मुवा। जाय गैयाबा जोंनि जौआनो जाया जों एमावखौ सिगाङाव ओ जेनबा जोंनाथ' बानायखायो। दा एमावाबो थाखायो जोंनि जोंनियाव दा जोङो जौ माइब्रानि जौ बिदि बानायनाय होनो ब्ला सिगाङाव जोङो ओ बे माइब्रा माइखौ जोङो दोआव आरामनो ओंखाम संनाय बायदि रुगोन आरो जेब्ला माइब्रा माइया बे माइरङा जेब्ला ओंखाम बायदि मोनो। अब्ला जों बेखौ दसे सम गुसु जानो थाखाय बेखौ जों मा प्लास्टिकबा फ्लास्टिकफ्राव प्लाटिकआव नो एरनो आरो एरननानै बेखौ जों आराम थ्राय थ्राय फेनलानानै दोनो बेनि उनाव मा जायो। बे ओ माइब्रानि बे माइ माइआ बा ओंखामा ओंखाम बायदि जानाया ओ बेखौ जोङो गुसु खालामखांनानै बेयाव जोङो एमाव थाइसे बा खावसे एमाव बेखौ जोङो फुननानै सिफ्लेनानै बेयाव सारलानानै बेखौ आराम फेनलानांगौ आरो माने बेखौ आराम लगायनांगौ एमावजों जेब्ला जों लगायखांगोन अब्ला बेखौ मा खालामो अब्ला जों बेखौ बाल्थिङाव सोनानै दोननांगौ बाल्थिङाव सोनानै दोनोब्ला मा जायो बियो ओ बेयो गोबाव सम जों बेखौ मास मोनसे, मास मोननै, मास मोनथाम बिनि उनाव मा खालामो बे एमावा बे माइब्रा माइखौ माइब्रा माइरंखौ माबाखौ ओंखाम बायदिखौ मा खालामो बेखौ माखासे ओ बिगियाननि गेजेरजों बिगियाननि बाय दियानो जाहैबाय जेनबा बेखौ माखासे फेसवनानै बिनिफ्राय मोनसे बिदै ओंखारहोयो आरो बे बिदैयनो मा आ जोंनि थाखाय जौ गिसि जायो जों बेखौ गोबाव सम दोननामबो लोंनो हायो ओ जाय जायनि आखायाव मोजां बिनि आखायावसो थायो आरो माबाया जेन'बा गोदै गोखै जानाया। सोरनिबा सोरनिबा आखाइजोंराद गोखै जायो सोरबा सोरनिबा जों गो खा आरो सोरनिबा सोरनिबाजों बिराद गोदै जायो आरो दा बेयो बेयावनोङो मास मोनथामसोनि उनाव मास मोनसे बाबो मोननैसोनि उनाव बेखौ लङोबा नों मा मोनगोन जेनेबा नों जोंनि जौ गिसिखौ मोनगोन आरो। बिनि उनाव जोङो जौगोरान होनोब्ला जेन जौ गिसिनि बे जों जेब्ला जौखौ जौ गिसिखौ बाहायखांजोब बा लोंखांजोबगोन बेनि उनाव मा जायो बे जौ गिसिया बे जोबखांनायनि उनाव बे अफ्रि थायोना बे अफ्रिखौ मा खालामो जोङो बे अफ्रिखौ जोङो बर्थनाव सो फिननानै बिनि सायाव मोख्रा खर होननाय दं बे खौ होनानै आरो गोजौआव मोनसे दोआव बर्थनाव दै लुनानै जों बेखौ मोनथाम खौबो मोजाङै सिथ्रिजों फाननांगौ आरो थाखोसे थाखोनै थाखोथाम थिनथाला बिल्डिं बायदि बानायनांगौ आरो बिनि गेजेर गेजेराव बे बार हाब हायो उखुनदै गलांयिनि खफ गलांयिनि जोंङो बेखौ सिथ्रिजों मोजां फाननानै हब्रुफोरजो लिरथेना होनांगौ आरो जाहाथे जोङो बेखौ अराव सावनानै गोदौ होनानै ओ ओ जों बेनिफ्राय बिदुंखौ गोजौआव लांनो थाखाय जोङो बेफोरखौ होथैनांगौ नङाबा जोंनि बे बिदुङा जोंनि खफआ बियो बे गुदुंजों गलांजोबगोन आरो। बेनि उनाव मा जायो जोंहा मोखा खर'आव मोननै दो थायो मोननै हाजों बानायनाय मोनसे माबा थायो फार्स्टनि मोख्रा खर'आव गब्लं गब्लं थायो गाहायाव बेखौ जोङो दोनि बे ओ माइब्रा माइब्रा गोनां बर्थनाव जोङो दोननांगौ बिनि उनाव बे मोख्रा खर सिङाव जोङो बे जौखौ आजावनो थाखाय जौ गोरानखौ आजावनो थाखाय जोंङो मोनसे दो फिसा बेबो हाजों बानायनाय बेखौ दोनबावनांगौ आरो ओफ्राय मानो होनना बुङोब्ला ओ जोंहा बे जौआ नैबे मोख्रा खर'आव थानाय गेजेर हानि बानायनाय दो फिसा जोंहा बेयावनो गोलैजोबो आरो बे मारै गोलैयो होमबा जों जेब्ला बे बर्थनखौ जोङो थिनथाला बिल्डं बायदि बानायनानै जों अराव सुनानै अर सुनानै बेखौ जोङो जेब्ला फुदुंगोन बा जों बेखौ बे बै माबाखौ अफ्रि आग्लायनायखौ जगिसनि अफ्रि आग्लायनायखौ जेब्ला जोङो रुगोन अब्ला मा जायो बै रुनाय बै माइब्रानिफ्राय मा खालामो गोजौआव माखासे खफ'आ दावखोयो आरो बे खफ'आ दावखोननानै फार्स्टआव मा जायो बे मोख्रा खर' बे गुदुं बे गुदुंजों हाबलांनानै बे गुुंदुंआव मा जायो बे गोजौआव बे दै थानाय बे दै थानाय माबायाव गोजौनि फार्स्नि बिल्डिंआव बा फार्स्टनि बथनाव बे खफ'आ सौदाव हैनानै सौदावहैबा मा जायो सौदाव हैबाथाय बे थब थब गोलैनानै बे मोख्रा खर'नि गेजेराव थानाय बे दो फिसायाव बे जौ माबाया खफ'आव गोग्लैयो। बे खफ'आ गोलैनानै बिदिनो गोलैयै गोलैयै गोलैयै जोङो दैखौ खनथाम खनब्रै गारनांगौ गोजौनिखौ बेखौ जों गोदो गोलैहोबाय थाब्ला मा जायो जौ गोराना बेयावनो ओंखारो आरो बियो मोनसे जोबोद ओ एकदमबारे मा होनो बेखौ गोसा एकदमबारे गोसा जायो आरो जायखौ जोङो ओ लोङोब्ला जोंनि गारामाफ्रा खामलाबनाय बायदि मोनो आरो दा बेबादिनो जौ गोरान खौ जोङो बिदिनो दिहुननो हायो ओ बेयो जोंनि बर' बर' सुबुंफोरा बेखौ एकदमबारे गोदो गोदाय जोंनि आजै आजौमोननिफ्रायनो जों बेखौ बाहायबोदों आरो ओ जेनबा जों गोदोहाय बेखौ ओ एकदमबारे बाहायै बाहायै नै दोनैसिम दासिमबो बाहायो ओ दा बिदि बाहायनायनि थाखाय ओ जोंनि सरकारा मा खालामदों बेखौ खालिबो बर'फोरनिल' होननानै जेनबा बरफ्रानो बेखौ फार्स्ट बाहायजेनदोंमोन होननानै ओ बिनि थाखायनो जोंनो बेखौ जि आइ टेक होनाय जादों आरो दा बेयो जोंनि गेजेराव माखासे खहाबो लाबोयो मोजांबो लाबोयो दा आंथ नोंथांनो आं बेखौ फोरमायबाय जेनबा माबोरै बानायो दा ओ नोंथांनि आं खौ हगारबाय जे नोंथाङा बे जौआ जोंनि थाखाय मोजां गाज्रि बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां औ बेनो नोंथाङा जि जौ बानायनायनि स सोमोन्दै आदब खायदानि सोमोन्दै आंनो फोरमायलांबाय मोजाङानो जाबाय नोंथां। ओमफ्राय नोंथांनो आं फोरमायथिनो सानो दि नोंथांनो जौआ जोंनियाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बा माबायदि मोजां गुन जोंनो होयो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो इसे फोरमायथिनो सानदों। ओ जि जौखौ जोंहा गोदो गोदाय जोंनि जे बर' समाजावहाय मा खालामोमोन ओ जेब्ला देहाखौ एसे मेंनाय जाय मोनो खामानिफोर बा हाबाफोर मावखांनायनि उनावहाय अब्ला बे जौ बिदैखौ लोंनाय जायोमोन बेनि थाखायसो जोङो जौखौ बाहायनाय जायोमोन सिगाङावहाय उम माबादिमोन जेब्ला सासे सुबुं बुङा आबाद मावनानै आबाद फोथारनिफ्राय फैबाय अब्लाथाय बेयो बे जौनि बिदैखौ एसे लोंनानै बियो गावनि देहा खौ जिम खालामो आरो जि देहानि मेंनायखौ गैया खालामफिनोमोन आरो। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो बै समावहाय जि आथिखालनि बायदि जिउखौ जानला मोनला लोंलाबायामोन। बिदिनो नांगौ बिबांनि लोंनानै बिसोरो दोनोमोन आरो। बिदिनो जोंहा जौआ ओ बाहायनो रोङोब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि। बेखौ जों बुंनो हागोन ओ जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंहा जौआ सोलिबोगासिनो आजौ जौ आजैमोननि समनिफ्रायनो जोंहा जौ संनाय बा जौ लोंनाय बेयो सोलिबोगासिनो। दा नोंथाङा बुंलांबाय जौआ दा फैयै फैयै जि आइ टेक मोननाय होनना बुंदों नोंथाङा नोंगौ बेयो सैथो। ओ बिब्दिनो ओ गोदोनि समावहाय माबा खालामोमोन जोङो ओ माबा मोनसे हाबा हुखा जायोब्ला नाथाय जौ गैयाब्लानो जाया माबा मोनसे फुजा होयोब्ला जोंहा जौ गैयाबानो जाया बेफोर गा गसैबो जौजोंसो थांफाजोबोमोन आरो जौजों लोगोसे जोंहा मा थांफायोमोन बेदर। जौ जौ ओ मा होनोमोन जोङो मोनसे जोंहा बिजाबफोरावबो लिरनाय दङो जौनि फुख्रि बेदर ओ बेदरनि आलि होननाय दङो। माने जाबाबो जाथ्र' हाया आरो बै समावहाय लोंबाबो लोंथ्र' हाया जौ बेफोरबायदि बाहायोमोन। बिदिनो जोंनि समाजाव मा जौ जुवाजोंल' गोदोफबनानै थायोमोन। जायनि जाउनाव जोंनि समाजाव। लेखा गोरोंनि अनजिमाया खम जाबोदोंमोन आरो बिदिनो गोग्गो समाजाजों गैया जाबोदों बिदिनो साननो हनो रोङै जालांदों। माखासे न'खरफोरा सिलिंखार जालांदों सोरबानि ओ फिसाफोरा मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हायाखै जौनि थाखायनो बा बिफाफोरा जौ । लोंनानै न'खराव दावराव दावसि खालामो आरो जुदि बेफोर गोहोमा गथ'फोरनियाव बा फिसाफोरनियाव नाङो अब अब्ला मा जायो बैफोर गोहोमखौबो फिसाफोरानो लायो जुदि सासे बिमा बिफानि आ ओ जौ लोंनानै नख'राव नांलाय खमलाय खालामबाय थायो अब्ला बै फिसायाबो बिसोरनि बे एखे गियानखौनो सो सोलोंनानै लागोन बेबो इयुनावनो बेदि हाबाखौ मावफिनगोन आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बेफोरखौ गा माबानो थाखाय जोङो जौनिफ्राय जानगाराव थानांगोन जौल' नङा जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानांगोन ओ बिदि ओ जोंहा मा होनो जोंहाथ' जौआ ओ जोंहा जाबाय जौ गिसि जौ गोरान ओमफाय जौ बिदै बिदि थायोना आरो माइब्रा बिदै बेफोरबायदि। थायो नोंगौ बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे मा मोनो हाथाय गलायाव ओ सोनाबारि आदबजों बानायनाय माखासे बिलाथि जौ बेफोरखौबो जोङो बायनानै मोननाय जायो बेफोरखौबो गोबां सुबुंफोरानो बा बाहायो बिदिनो जोङो बाहायनानै मा जायो लोंलाबायनानै जानला मेला गारि मथर साललाबायना एक्सिडेन्ट बा जाब्रुथायफोरा जानायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जाब्रबथाय जानायाव सोरबाहा जिउ खोमानांदों सोरबाहा अंगन जालांदों बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो सोरनिबा सोरनिबा न'खरा बिदिनो जोबस्रांलांनायखौ जों नुबोगासिनो। बेखौ खम खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो जौखौ ओ खमायग्रोनांगोन। नाथाय सोरबा सोरबा सुबुङा बुंनो थाङोदि जौखौ माबायदि खमायनांगौ होननानै बुङोब्ला नोंसोरो थांनानै जि जौ बानायग्रा ओ फेक्ट'रि बेखौ नोंसोर थांना बन्द' खालामहैग्रो होनना बुङो नाथाय बिदि नङा नों नोंथाङा बिदि खालामनो हायाबा बियो जाथावना नङा। मानो होनोबा बुंनो थाङोब्ला जोंहा फेक्ट'रिफोरा जोंहा सरखारनिफ्रायसो जोंहा ओ गनायथि मोननास सो खुलिनाय जायो नालाय बेसोरो बेखौ जोंङो डाइरेक्ट थांनानैहाय बा थोंजोङै जोंङो बिसोरखो दुसिनो हाया बेनिखायनो जों बेखौ मा खालामनांगौ जों गावनो गाव सांग्रां जानांगौ जौ लोङोबा जोंहा मा जायो। जौ लोङोबादि जोंहा मा माखासे बेराम आजारफोर जायो जेरैहाय लिभारफोरनि जोंहा ओ खहा जायो, किदनि फोरनि खहा जायो देहाया आरो लोरबां जालाङो बेबायदिनो जोंहा माखासे ओ सावस्रिफोरा जेरैहाय जोंहा आ मोदोमनि बुनाय दै जमा जानाय बेफोरो जायो टिभि बेमार बेफोरो जायो बेफो गाव गावनो बुजिनानै लोंनायखौ खमायलांनानै बा जौ फाननायफोरखौ बायालासिनो थानानै थायो अब्लाथाय जोंहा मा जागोन जौ दिहुनथाइनि बा जौ दिहुनथाया जोंना खमायलांगोन आरो जौ बिदि ओ फानलाय बायलाया जोंहा खमायलांगोन। होमबासो जों गाव गावनो सांग्रां जाग्रोनांगोन आरो नोंथां ओ जोंहा बेल' नङा जौल' नङा माखासे फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायाबो जोंनि थाखाय जोबोद गोहोम गोनां गाज्रि गोहोम गोनां आरो नोंथां जेरैहाय जों नुनो मोनो माखासे ओ सिगारेट सोबनाय सादा जानाय ओमफ्रायहाय दंबावो जों हा माखासे द्राग्सफोर जायखौ जोङो ओ गान्जाबो बुंनो हायो आरो माख खासे ओ गुफुर गुफुर माबानि ओ गुन्द्रानि द्रागसफोर थायो बे खौ लानाय आरो बिजि लानाय बेफोरखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुगासिनो बेफोरजोबो जोंहा मा गोबांनि न'खरानो सिलिंखार जालांगासिनो सोरबाबा बिजोंनो बांद्राय लाफ्लांनानै निसाला जाफ्लांना जिउ गोमानाय बेखौ जों नुबोगासिनो। बेफोरखौ गाव गावनो सांग्रां जानांगोन आरो होबथाना लांनांगोन आरो नोंथां । बिदिनो बेजोंहाय जोंहा मा रां रुफा बेफोरखौ गिबियाव नोंथांनो सोरबा लोगोफोरा ओरैनो जासिग्रोगोन । उनावहाय बेखौ जेब्ला नोंथाङा बिनि निसायाव गोग्लैगोन अब्ला निसायाव गोग्लैयो नोंथांनो बेखौ रावबो होनाय नोङा । नों निजा फैसाखौबा खरसा खालामनानै नों बायनानै जानांगौ जागोन अब्ला नों- थांनाव रां गैया अब्ला नोंथाङा मा जागोन? सिखाव बायदिसिना हाबाखौ नोंथाङा मावगोन बा सोरखौबा लुथिनाय बेफोर हाबाखौ नोंथाङा मावगोन । उम बिदिनो ओ जेनेबा लांखारनाय बायदिसिना हाबाखौ नोंथाङा मावगोन । ओ इयुनाव जोबथारनायाव मा जायोनो बिथाङा गावखौनो फोथैना लानांगौबो जानो हागौ! बिदि जायो आरो नोंथां बेफोर निसायाव गोलैयोबा बेनोसै नोंथां जि आंनि नोंथांनिसिम फोरमायथि- नाय । ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर फोरमायथिनो सानबावदो नामा?
दा नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायबाय जे नोंथां जेन'बा ओ बेफोर निसा बुस्थु